औ खोनादों नोंथां ओम खोनाबाय। औ। दा अब्ला जों नोंथां ओ जोंनि बर हारिनि जोंनि बर हारिमुनि ओ दानाय लुनायनि सायाव जों दान्दिसे सावरायनोसै नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
ओरैनो ओ आं एसे बुंग्रोसो नंङा होमबा नोंथां ओ दानाय लुनाय जोंनि बर' हारिनि दालाय नुलाय होनना बुंङोब्ला नोंथां जोंनि ओ ओ दखना दानाय गामसा दानाय आरनाइ दानाय माने बे जोंनि बरनि गावनो जोंनि बर जाय जिखौ गानो बेखौ जोंनि बरफ्रा गोदोनि फायनो दखना दानायखौ जों गोदनिफ्राय नुबोगासिनो दं नंङा होमबा नों थां‌ दखना दानाय गामसा दानायखौ औ दा गोदोनि समावहाय जोंङो दखनाखौ बोरै दायो हमबा जोङो गोदोनि समावहाय जोंङो आखायजोंनो दायोमोन नंङा हमबा नोंथां गामसा गामसाखौबो आ खाइजों दायोमोन जोंङो आरनाइखौबो आखाइजों दायोमोन जोङो।
औ औ।
दा गोदोनि ओ दानाय ओ मा आदब खायदाया माने जों माने लोगो लोगो ज नांनानै जों खामानि मावनानै ओ माने जि दानायखौ जों ज ज जि दानायखौ माने गोदोनि समाव नुयोमोन आरोना। ओ जों गामि ओनसोल औ गामि ओनसोलाव जोंङो गोदो माने बेबायदिनो ननि लामा ननि सिथ्ला बबेबा ननि कलबारि बेफोराव जों माने गामसानि गामसा दागोन बा दखना दागोननि जि सोंनायखौ जों गोदोनि समाव नुयोमोन ना नोंथां औ गिबियाव जों ओ दखना आरो गामसा बायदि बे जिखौ दानो थाखाय जोंङो जिखौ सोंनानै लाग्रोनाय जायोमोन नना नोंथां आं बांद्राय निफ्राय मिथिया नोंथां जि खिन्थु आं नुबोदोंमोन माने दखना आरो गामसाखौहाय जों गोदो उन्दै समाव बेबायदि जि फोंनानै आगर एरलाय लायनायफोरबो बिदि नुबोदोंमोन नोंथां ओ नोंथाङा गोदो समनि गामि ओनसोलाव जेनेबा जि जे गुबुन मान जेनेबा ज'मा जमा ज' ज' थालायनानै जि सोंलायनायनि सायाव एसे खिन्थादो नामा नोंथां
औ औ खिन्थानो हागोन नोंथां जि दानाय बा ए दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला अब्लाथ' बे मोनसे बर'नि मख'जाथाव खामानि बा एंगारनो हायि मोनसे खामानि दानाय लुनायजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा गोबां गोजौ थाखोआव जौगावसारबोनायखौ जों नुनो मोनदों मोनसे हारिखौ जौगाहोनो ब्ला बेनि जा गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय गोबां ओ गासैबो ओ जोंनि बर'फोरखौहाय ओ गोजौ फारसे लाबोनो हायो ओ बेफोरबायदियैनो जों दानाय लुनायनि बेलायावहाय गोबां रोखोमै ओ जि दानो थाखाय जोंनि खामानि थायो जेरैबायदिहाय नोंथाङा होनलांनाय बायदियैनो खुन्दुं थुंनाय बा खुन्दुं सोंनाय ओ बेफोरबायदिनो रासो खायख'नाय गोबां रोखोमनि खामानि थायो ओ बेफोरबायदियैनो जों नुनो मोनबोदों ओ दानाय लुनाय खालामनो थाखाय जोंनो गिबियावनो हिसाननि गोनांथिखौ जायो जों नुयोमोन जे गोदोनि दिनावहाय बर'नि न'खर नखर ओ गासैबो न'खरावनो बर' नि ओ हिसान गंसे गंसे थाखानायखौ जों नुनो मोनोमोन हिसान दानो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि हिसाननि गोनां हिसानफोरनि ओ जा बेसफोर थायो बेफोरखौहाय जोंनो नांगौ जायो जेरैबाददिहाय माखु खुन्दुं ओ जोमथोर ओ गनसि गनला गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ थाथखाल बेफोरखौहाय नांगौ जायो ओ बेफोरखौहाय नांगौ जायोब्ला जों बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदो मिथिनानै मोनोमोन जे गावनि आखाइजोंनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय दाननानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौ जों नुनो मोना ओ बेफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा ओ रांखान्थि नि ओ जा बेलायावबो बेफोरखौ गोबाङानो गावनि आखाइजोंबो दानानै लायो आरो गोबाङ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लायो बे खौहाय बायनो थाखाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोदो ओ मोसौ बोरमा दाउ अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेफोरखौहाय फाननानै जों गोदोनि आइजोफोरखौ खोनानो मोननाय बादिब्ला दाउ अमा बोरमाफोरखौ फाननानै जा रां मोनो बेफोरजोंहाय ओ नांगौ जानाय जा दानाय लुनायाव गोनांथि जानाय खुन्दुं बा जोनथोर रासो बेफोरखौहाय बायनानै लायोमोन होननानै खोनानो मोनदों बेफोरबायाददियैनो जोंनि बर'फोराहाय ओ खुन्दुंखौ खुन्दुंखौहाय गावनि जा रोंगौथि बा आखलफोरजोंहाय ओ खुन्दुआव गाब होनायखौहाय जों नुनो मोनदों गोदोनि दिनावथ' बेफोर बादि ओ बिगियानारि बिजोंजोंहाय खुन्दुंफोराव गाबहोनायखौ ओ गैया होननानै खोनानो मोनदों जों ओ बेफोरखौहाय गाबहोनो थाखाय खाय जोंनि बर'फोरा बर' आइजोफोराहाय ओ बि बिफां लाइफांनि ओ रोसि बा बेन्दों बेनलाखौ देग्लिनानै रोसि बानायनानै बा फिथाइ सामथायाइफोरनि ओ रोसि बेफोरखौहाय ओ सेबनानै बेफोरनि रोसिखौ दिहुननानै जोंनि खुन्दुआव जाबायदि गाबनि नांगौ जायो बेफोर बेफोर खुन्दुंखौहाय गाबहोनायखौ जों खोनानो मोनदों। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां ओ गावनि सोलो बाहायनानै ओ जियावहाय गाबहोनायखौ जों नांगौ बायदि गाबहोना लानायखौ खोनानो मोनो। ओ बेफोरनि अन जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ गावबा गावनि खुन्दुङाव। बा गावब गावनि गाननाय जोमनाय जिफोरावहाय ओ जाबादि गोसोनि आगर एरनो गोसो बेफोरखौहाय मिथिंगानिफ्राय ओ मोननाय जा बिफां लाइफांनि बिलाइ बिबार बा
औ नोंथां।
आ दिंखियाव नुनायजों लोगोसे ओ गोसोआव लानानै गावनि जा ओ गोसोजों ओ सानखांनानै मोननाय आगरफोरखौहाय ओ जिफोराव। आवहाय ओ आगर एरखांनानै गाननायखौ जों खोनानो मोनदों बेखौ बेफोरबादियैनो गोबां रोखोमनि जोंनि बर'फोरनि आगरफोरनि मुं दं जेबायैहाय दावथु बिबार दउथु मेगन ओ फारौ मेगन सिखिरि हाजो हाजो आगर लाइ आगर। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरनि मुंफोरखौ जों खोनानो मोनबोदों। ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ
साल खुथाजों जों मिथिनानै मोनो आरो जोंनि जा बर' हौवासा बा जोहोलावफोरा गाननाय गामसा बेफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि आखाइजोंनो दानानै गानहोयोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोंनि मुंदांखा बर'नि फालि ओ जा जायखौनोखि जों आर'नाइ फालि होननानै बुङो। बेफोरखौबो जोंनि बर' आइजो फोरा गावनि सानखांनाय जा मिथिंगायाव नुनाय आगरफोरनिफ्रायनो समायना रमायना महरै होयो। खांनायखौ जों खोनानो मोनबोदों ओ आथिखालाव ओ जोंनि दानाय लुनाया गोबां खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला ओ आथिखालावथ' समनि जोबोद खमखौ जों नुनो मोनो मानो होननानै बुंङोब्ला जोंनि जा आथिखालनि समा। ओ जेरैबादि जौगाबोदों ना बेफोरनि थाखायनो जोंनि जा सम बेफोरो खम जालांनो हमदों। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि गोदोनि दानाय लुनाय खौहाय जों खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननिओन ओनसोल बा खाथि खालायावहाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै माबादियै। ओ नुदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन दा नोंथां
औ आंथ' गोदोनि समाव बिदि माखासे न' न' जि दानायखौ आं गोदोनि समाव समनिफ्राय नुबोगासिनो दं नोंथां आरो ओ दासि दासिमबो ओ गंफा गंनै न'खराव बे हिसानसालि थानायखौ आं नुदों आरो नोंथां दा गोदोनि समाव जि दानाय ओ बुङोब्ला माने बयबो हेफाजाब होलायनानै जिखौ ज' ज' दायोमोन नोंथां गोदोनि समाव ओ बेबायदिनो ओ न'खरसे न'खरनै लोगो जानानै बेबायदिनो ओ दख'नाफोरखौ गोबां बुरजा दानानै बा गामसाफोरखौ गोबां दानानै माने हाथाय बाजाराव बे एसे बे एसे लांनानै नानै माने फानहैनानै न'खराव नांनाय ओ न'खराव गोनां जानाय रांखान्थिखौ माने बेजोंनो सुफुं- दंमोन आरो गोदोनि समाव नोथां आयजोफोरा। दा गोदोनि समाव आइजो आयजोफोरा बिदिनो ओ फालि आर'नाइ बा गामसा बा दख'ना दानानै फाननानैनो माने न'खर खुंबोनायखौ आं नुबोदों आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
माय गोदोनि समाव जेनेबा ओ दख'ना दानाय समाव जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोम- रोखोमनि आगरफोरखौ एरो नङा होमबा नोंथां बे आगर एरनाय समाव जुदि जाय दागिरि बे दागिरिया जुदि गाव एरनो रोङाब्ला अब्ला होमबा गुबुन आइजो- खौ लिंहरनानै माने गावनि आगरखौ एरखां होयोमोन आरो नोंथां। माने बेवहाय ओ जों नुबोदों माने सोरबा सासे आइजोआ अबेवबा मोनसे आगरखौ एरनो रोङा सोरबा सा- सासेया बबेबा मोनसे एरनो रोङा बेबायदियाव माने गावजों-गाव हेफाजाब होलायनानै गुबु- न सासे आगर एरनो गोरों आइजोखौ लेंहरनानै माने एरहोनायखौ आं गोदोनि समाव नुयोमोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो आरो गामसाखौ नोंथां गामसाखौबो जोङो माबा मोनसे फोरबो बा माबा मोनसे फालिथायनि सिगां बा सोरबा ओ न'खरनि माबा मोनसे ओ हाबाफारि- बैफोर दङब्ला अब्ला बिनि सिगां माने बै समखौ थि खालामनानै माने बिनि सिगां गामसा होनांगौ होननानै माने ओ गामसा दानायखौ जों नुबोयो। नुयोमोन आरो नोंथां। जेनेबा बैसागु समाव नों जोङो न'खराव बयनोबो जि गोदान गान होयो नङा हबा नोंथां। ओ गामसा हौवासाफोरनो गामसा औ आरो हिनजावसाफोरनो दख'ना बेबायदि दानानै जि होलायनायखौ जों नुबोदों आरो। दा बै समनियाव बेबायदिनो गामसाखौबो न'खरनै न'खरथाम लोगो नांनानै दानानै माने रानलाय- नानै बैसागु फोरबो समाव बेबायदिनो गोदान गोदान गावनि फिसाय गावनि ओ गावसोरनि फिसाला हौवासाफोरनो माने राननानै होनानै बेजोंनो माने बैसागु रंजानाय मोसानायखौ नुयोमोन आरो गोदोनि समाव नोंथां। ओ दाथ' आथिखाल ओ बेबायदि गामि ओनसोलाव माने ज' ज' ओ जि हिसान दालायनाय ओम- ओमफ्राय बेबायदिनो गामसा दानाय बेफोरखौ जों नुनाया जोबोर खमसै नङा होमबा नोंथां। मानो होनोब्ला जों आजि- खालि औ आजिखालि जोङो मोनसे दारिमिनाव दानायखौ नुनो मोनसै। मानो होनबा दारिमिनाव जोङो गोबां ख- खम समनि गेजेरावनो गोबां जि दख'ना बा गामसा बा आर'नाइखौ जों दिहुननानै ओ हाथाय बाजारफोराव- फाननो हायो नङा होनबा नोंथां? नाथाय ओ बेखौ जोङो न'आव दानो- थांङोब्ला जोङो गोबां सम लानो गोनां जायो आरो बेनिखायनो दा जों आथिखाल नुयो माने बेफोरो दानाय लुनाया एसे खम ओ एसे खमायबाय आरोखि न'खराव दानाय लुनाया। खिन्थु जाय ओ उदग बा माबा मोनसे ग्रुप खालामनानै जुदि न'खराव दानाय लुनायनि हाबा- रै सोलि होयो अब्ला बैफोराव जोङो दानाय लुनायखौल' बेफोर जायगायावल' जों नुनो मोनसै। आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथ- थाङाथ' दहाय जहा बुंलांनाय बेफोरो सैथो जोब गासिबो।
औ
जोङो आं दख'ना फोराव आगर होनो थाखायबो जोङो बिफां लाइफांफोरनि ओ बिलाइ फोरनिफ्राय बा बिबारफोरनिफ्रायनो जोङो ओ गाबखौ ओ दख'ना बा गामसायाव होयोमोन नङा होमबा नोंथां? औ औ नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा नै समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नों थां दा उनाव आरो फिन सावरायफिनसै ना नोंथां? औ जागोन दे आरो उनाव औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।